औ-औ खोनादों।
जिरायनानै दोङो खाजा जाखांनानै ओ। नोंथाङालाय।
आंबो बिदिनो मोनानि जाखांनाय जानानै ओ जिरायनानै दं।
अ नोंथां।
औ।
दा नोंथां जोङो ओ मानि बागै सावरायनो? आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि बागै सावरायनोसै।
औ-औ दे।
आसामनि मिथिंगायारि सम्फदनि बागै बुंब्ला आसामा आसामाव माखासे बिफां-लाइफां, दैमा-दैसा। बिलो बिलोमा बायदिजों बुंफबनानै थानाय। मोनसे रायजो आरोना ओमफाय आसामाव आसामखौनो सा सानजा भारतनि मिथिंगानि रानि होननानै बुंनाय जायोना।
औ।
आरो। बे मिथिंगायारि दोहोनफोरनि मादाव हाग्रानि दोहोन, दैनि दोहोन। खनिनि दोहोन बायदिसिना दोहोनजों बुंफुंनाय बुंफबनाय आरो ना आसामा। हाग्रानि दोहोन होनब्लाथाय आसामनि बिखायाव बायदिसिना। बेसेन गोनां दंफांफोर मोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ-औ।
बेबायदि साल, सनालु, खैरो, गाम्बारि, सिगुन ओ सन्दन। थिथासाब बायदि बिफां फाख्रि, सोमलि बायदि बिफांफोरखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां। बेफोर दंफांफोरखौ जोङो। न' लुनाय एबा बायदिसिना बिसना ओ बिसना आलना। ओ सि ओ दंफांनि सियार। बायदि बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो थकता बायदि बाहाय बायदिसिना बाहायनायाव। बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ-औ।
ओमफ्राय आरो। अगुरु चन्द बिफांफोरनिफ्राय अगुरु चन्दन आरो बायदि बिफांफोरनिफ्राय जोङो मोदोम बेसाद दिहुननानै गुबुन हादराव फानहरनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ मोदोमफ्रु बेसाद माने माबायदि? बेसाद एबा
बायदि बायदि सिनाथ' साबोन बायदि सिना बानायनाय जायो आरोना नोंथां ओमफाय साल बिफां निफ्राय धुना बानायनाय जायो आरो ना नों
औ औ।
आरो सोमलि बिफांखौ सलाय सलायनि बाक्सु बानाय नायाव बाहायनाय जायो आरो ना ओमफ्राय सलायनि जोमग्रा ओ गोजा खालारनि जि थायो बेखौ बानायनो बाहायनाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय जोंथ' नोंथाङाथ' मिथिखायो आरो रायदों रायदों नांगौ रोखोमनि मोननाय जायो आसामाव ओ जों फोरनि रायदों निफ्रायबो जग्रा बायदि सिना मुवा बेसाद बानायनाय जायो आरोना नोंथां।
बिदिनो बायदिसिना ओ नोलो हाग्रा फोरबो मोननाय जायो बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनो हायो औवा बिफांनि फ्राय जोङो जोङो न' लुनायाव बाहायनो हायो आरो मा होनो बेरा अ बिजाब बाहाय नायाव बाहायनो हायो अ आरो बेरा दुमथि नायाव बाहायनो हायो। ओ आरो दैमा फोराव बान्दो होनायावबो बाहायनाय जायो।
औ औ।
बायदि आरो ना ओमफाय जिब जुनारनि दोहोन होनब्ला आसामावबो बायदि सिना बेसेन गोनां जिब जुनार दङ आरोना नोंथां।
औ औ।
आसामा नोंथाङाथ' मिथिखायो आसामा गं थसे आसामनि काजिरङा हाग्रामाया गं थसे गान्दानि थाखाय मुंदां खामि नानै
औ औ।
मिथिना नोंथां ओ नोंथाङा मिथिगोना आसामाव मा मा जिब- जुनार मोननो हायो?
अ जेरै हाय दाथ' जोंनिनि खाथिनि मानास नेसनेल पार्कगाव हाय ओ मा होनो बिदिनो ओ गान्दा मोनो आरो दावराइ ओ आरो बान्दर फोरखौ मोननाय जायो आरो लोगो लोगो सेयैनो ओ हाग्रानि मैसो ओ हाग्रानि गराइ फोर आरो लोगोसेयैनो ओ बेयाव हाय खोनानो मोननाय बादिब्ला मोसाबो दं। आरो ब्लेक टाइगारबो दं होननानै खोनानाय जादों आरो।
बायदिसिना फोरबो मोननो हायो।
औ औ।
जलाय, मै, बनाफा, सियाल, मोदै बायदिसिना फोरखौ मोननो हायो आरो। अना ओमफ्राय दाउ फोरनि गेजेराव ओ दाउराइ दावमासा बाथ' घनेज दाउ मैना आरो दाउस्रि फोरखौ मोननो हायो आरो ना ओमफ्राय दाउस्रि फोराथ' जोंनि खाथियावनो फैलाबायो। दाउरा दाउराय फोरखौसो जायगा लायै जायगा नुनो मोनो आरो। आं नोंथां
दाउरखौथ' जों न'आवबो फिसिनो हायो।
अ'
ओं
नोंथां उम। जोंनाव रबार्ट आबाद खालामनानैबो कम खालामनानै दिहु गोबां रां खामायनो हानायनि गोहो दं। दं आरो ना नोंथां।
औ औ औ बांसिनानो होज जोंहाय साहा जायगाथिं थाङोब्लाथाय रबारट बागान बानायनानै। ओ गावसिनि जिउखौ खुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ। आरो साहा आबादबो मावनो हायो आरोना नोंथां। बेबायदि हाजो एरियायाव साहा। आबाद बांसिन मावनाय नुनो मोनो ओमफाय। दैनि दोहोन होनबाथाय आसामाव गोबां दैमा दैसा बिदो बिलिमा बेफोर गासि गं फबनानै दोङो आरोना आसामा नोंथां। आरो बेयाव। बायदिसिना नाफोर मोननाय जायो। नोंथाङा नाफोरनि बागै बुंनो हागोन ना मा मा ना मोन मोननाय जायो आसामाव।
बे नायाथ' ओरैनो दा जोंनि बेखैजाय ना खाउयैफोर मोनो। ना गोरि ना सें। ना मावाफोर मोनो फिसा फिसानो आरो कमलकात नाफोर होनो। आरो लोगोसेयैनो बारलि मागुर बेफोरखौ मोननाय जायो।
औ नोंथां। दा जोङो ओ नाफोरखौ जाग्रा आदार हिसाबै बाहाया होनना नोंथां।
हो
ओ उम नाफोरखौ जाग्रा
औ औ औ जोंनि माने उखैनायफोरखो माबानो सुफुंनो थाखाय बाहायनाय जायो।
ओ नोंथाङा मिथिखागौ ना ओ दै आसामाव दैमा दैसाफोरखौ खोथेनानै मोब्लिबखौ गोहो दिहुननो बाहायो‌।
औ औ मिथिगौ।
ओ ओ कारेन्ट बायदि मोननो हायो आरोना नोंथां उम आरो खलनि दै बाथाय आसामाव ओ खैला पेट्रलिया याम बायदि मोननो हायो आरो ना। नोंथां थेरान्सि बायदिखौ मोननो हायो। ओ आरो हनिनि ओ थाउननि खंखा हनिनि थाउननि खुंखा जायगाया जाबाय दिबखै नाहरखुथि आमब्रान बायदि जायगायाव जोङो ओ खनिखौ मोन ओ खनिनि थावखौ सोदांनो हायो आरो ना नों
औ औ औ
अन्थाइ बाला बायदि मोननो हायो दैमाफोरावबो। खायसे खायसे दैमाफोराव जोङो अन्थाइ बायदिखौ बोखांनानै न' लुनायाव बाहायनो हायो आरो।
औ औ
आरो ओ बायदिसिना
आरो आसामाव बायदिसिना ओ मिथिंगायारि धोहोनफोरनि थाखाय जोङो
बायदिसिना मा होनगोन इखौ? थिफुदार बायदिसि ओ जोंखौ रांखान्थियारि जौगानाय मदद हैया आरोना नोंथां। ओमपाय आरो सरकारा जोंना मा होनो लामा सामाफोरखौ मोजाङै लुनो होयोब्लाथाय जों आरोबाव बांसिन रां खामायनानै जानो हागोन आ
औ औ लामा सामाया मोजां जायोब्ला माने जोंनि जि बुस्थु लांलाय लाबोलाय हेफाजाब होयो नालाय अ बेनि खारनावहाय जुदि बिदि सरकारा लामाफोरखौ मोजां खालामनानै होयोब्ला जोंफोरनि थाखायबो बेसे माने हेफाजाब गोनां जागोन आरो। थांलाय फैलायाव औ माल बुस्थु लांलाय लाबोलाय खालाम नायाव माने निजेनि नांनाय खिनिखौ सुफुंनो थाखाय सिफोरखौ फालांगि खालामहैनो लांलाय लाबोलाय खालामनायाव माने लामाफोराबो एसे मोजां जागोन मोजां जायोबाथाय जोंनि थाखायनो हेफाजाब बायदि जागोन आरो।
औ नोंथां ओ उम आरो दा दाथ' आसामनि मिथिंगायारि बारहावाया गुबुंले जाबोगासिनो दङ बायदिसिना रासायनारि हासार प्लास्टिक बायदिसिना दारिमिन फसंनायनि थाखाय मिथिंगायारि आबहावाया गाज्रि जाबोगासिनो दं आरोना नोंथां ओमफ्राय जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन जिब जुनारफोरखौ ओ रैखाथि होनांगोन आरोना नोंथां बिदिनो मा होनो हाग्रा बारिफोरखौ दानस्रांनायबो होबथानांगोन।
ओम।
ओमफ्राय जोङो आबहावा आबहावा गुबुंले जानायखौ जानायखौ होबथानो हायो आरो ना नोंथां।
औ औ
आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा मोननायनि जाहोनफोरखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ। बिदिब्ला आबहावा गुबुंले जानायखौ जों माने होबथानो थाखायब्ला जोङो फार्स्टआवथ' बिफां लाइफांफोर दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगोन। लोगोसे जों माने गोब बां ओ बिफां लाइफां गायनो थाखाय गायना लानांगोन। निजिनि थाखायनो ओमफ्राय आरो ओ जेरैहाय दा गोबां इन्डास्ट्रिफोर खालामबाय दङना ओ बेफोर इन्डासट्रि खालामनायखौ माने खमायनांगोन मानोना इसोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा ओ बारहावाखौ गाज्रि खालामो ना आरो ओ गारि मथर खारनाय बारा जायोब्लाबो जोंना बारहावाया गुबुंले जायो नालाय गारि मथरनि बाहायनायखौ एसे होबथानांगोन। आरो आरो ओ जि माने मानसि फोरा गाज्रि मुवा बेसाद लोंना जानानै गार्थिंलाबायनायफोरखौ एसे होबथायोब्ला जों माने जोंनि बारहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो
ओम मा होनो बिदि।
हा?
सानथ्र'हायि ओ सानथ्र'हायि जिब जुनारफोरखौ बायदिसिना ओम गा मा होनो गहेना बानायनायाव बाहायजायो जायो जेरै- मैदेरनि बाहायनाय जायो होननानै मिथिखागौना नोंथाङा बेबायदि जुनार जिब जुनारखौ बुथारबाय थायोब्ला जोंहा मिथिंगायारि बिथिङाव जोबोद लस जायो आरो ना नोंथां खहा जायो हाग्रानि जिब जुनारखौ बुथारबाय थायोब्ला। उम, आरो बिफां लाइफांखौ जानला-मोनला दानफायबाय थायोब्लाबो जोंहा खहा जागोन ओ
आ आरो माबाफोर ओ सोंलु सोंबावनो दं‌ङोब्ला सोंनो हागोन आंखौ नोंथां।
अ जेबोथ' सोंलुगोनदा माने मिथिना मोनबाय दिनैबा, मा होनो मा मा जाहोननि थाखाय जों आबहावाखौ गाज्रि खालामनाय जायो बेफोरनि बागै मिथिनाय जाबाय आरो मा मा माखौ लानानै उम जोङो माने जोंनि औ आसामाव माखौ आसामा रां खावरिफोरखौ मिथिनोहाबाय।
साहा साहा आबादनि थाखाय आसामा मुंदांखा।
औ औ।
साहा बिलाइफोरखौ फोराननानै सापात बानायनाय। बानायनानै गुबुन देसआव फानहरनो हायो आरो ना नोंथां। आरो गोबां साहा दारिमिनसालिबो दिहुननाय जाबाय आसामाव। अ दे नोंथां होमबालाय दोनजासिगोन ना नोंथां? ओम दे दोनबाय। औ।